अ हेल नों
औ नोंथां।
औ खोनाबाय दा नोंथां? औ औ खोनदों औ औ ओ जों होमबा दायो ओ दावबायनायनि सायाव जों सावरायसै नङा होमबा नोंथां? औ औ लायरायजायो औ औ औ ओ बिदि बिदिब्ला ओ जों आंनो जागायसै नामा नोंथां? औ दे जागायदे दे नोंथांआ औ जागो दे जागोन औ। दा जों माने दावबायनाय बा बेरायनाय होननानै बुङोब्ला जों माने गोबां रोखोमनि जों दावबायनायखौ जों नुनो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ।
दा बिनि बेलायाव जों गोबां रोखोमनि जों दावबायनायखौ जों बुंनो हायो। जेरै अख्रांजों दावबायनाय बा हाजों दावबायनाय बा बिदिनो मा दैजों दावबायनाय आरो बिदिनो मा गारि मथरजों दावबायनाय साइकेलजों दावबायनाय थाबायनानै दावबायनाय आरोखि बेखौ जों नुनो मोनो। आरो बिनि बेलायावबो जों आरो गोबां ओ मा रोखोमखौ जों रोखोम मनि जों बेखौ ओ आरो मा बोखावबावनो हायो। जेरै मा नंगौ नंगौ औ। सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव जों दावबायहैनाय बिदिनो सोरनावबा आलासि जानो थाखाय जों दावबायहैनाय आरो बिदिनो मा ओ लाव खार ओंखाम जानो थाखाय दावबायहैनाय आरो बिनिफ्राय मा होनबावो ओ बबेबा मोनसे ओरैनो जास्ट जायगा नायनि थाखाय जों दावबायहैनाय आरो बिनिफ्राय मा दंबावो ओ सोरनावबा मा ओ लोमजानाय साजानाय बा हस्पिटालनि मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय जों दावबायहैनाय बेबायदिखौ जों नुनो हायो नङा होमबा नोंथां? दा बिनि बेलायावनो आं बेरायनायनिखौ आं बुंनोसै नोंथां सिगांनो
औ औ।
जेरै जोंनि ओनसोलाव आं माने गोदानै माने ओ मुं मोननाय जायो माने रायमना नेसनेल पार्क आं बिनि नामखौनो लाबाय नोंथां औ औ औ जेराव जों दावबाय हैैयोब्ला मानि मा होनो ओ गोबां रोखोमनि जिब जुनार जायो जिब जुनारखौ जों नुफेराखै मैदेरजों लोगोसेमोन हा मैफोर मान्दाबफोर आरो जों नुफेरै नुफुरै जिब जिब जुनार बा बिफाङाव बागथाबनानै थाग्रा जुनार मा होनो मा होनो माख खासे जुनारफोरखौ जों नुनो हायो नोंथां। औ आरो बेदिजोंनो लोगोसे गोबां रोखोमनि दाउसिन दाउला दावराइफोर मा होनो आरो गोबां रोखोमनि माखासे ओ गाबगोनां
औ औ।
हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों औ औ औ बिदिनो जों गोबां रोखोमनि गाब गोनां जों दाउसिनफोरजों नुनो हायो आरोखि नोंथां औ औ नंगौ हेल' खोनादों नोंथां औ औ औ बिब्दिनो आरो मा होनायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि जों बिफां लाइफांफोर जों नुनो हायो आरोखि नोंथां लोगोसे आरो जों बे जों लोगोसेनो जों बेयाव दावबायनानै मा जों जों माखासे जों मोनथियै नामफोरखौ बिफां लाइफांनि नाम मानलाग्रा बेन दोंफोरनि नामफोरखौ जों मोनसेजों मोनथिनो जों ओरै सिङावनो गोग्लैनाय मोनसे मा दं जों बे रायमना नेसनेल पार्कनि सिङाव गोग्लैबाय आरोखि नोंथां औ जेराव दावबायहैयोबा जायखौ मोननो हायो आरोखि नोंथां गुबुन गुबुन जायगाफोरनि
गलदेन लेंगुर होननाया जे
आं नुनो हायो। बे आरोखि नोंथां ओ माने बे जेब्ला जों हाजो गोजौआव दावलाङो जों सना बाहान्दा होनाय जायगा दङ नोंथाङा औ बे जायगायाव जों मानि ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जों सना गाबनि मोख्राखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां खोनाबायना
अ अ
औ आरो बिदिनो मा दंबावो जोंहा सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क बे जो ओ बे जायगायाव जों दावबायलाङोबा मा होनो गोबां रोखोमनि लामा सेर सेराव थानाय गोबां रोखोमनि सिखिरिफोर बाथुमनानै थानाय नुनो मोनो जाय सिखिरिफोरखौ माने गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय दावबायारिफोर नि गोसोखौ जों बोनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां दा बेबायदि रोखोमनि जायगाफोरखौ जों दावबाय होननानै जों माखासे गियानफोर आरजिनो हायो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बेनि बेलायाव ओरैनोथ' बेरायनाय होनोबा सबबो मोजां मोनो नङा होमबानो औ नंगौ नोंथां औ
आरो बेरायनांगौबो मानसिया
औ जन बे माने बेरायबा नलेजबो मोनो औ औ सासे माने औ जेनेबा गावनि जायगानि जायगायाव माने माबायदि थासारिफ्रा औ औ मानसिफ्रा माबायदि औ नंगौ
माने इफोरखौबो मिथिनो हायो जों
औ नंगौ दावबायनायनि गेजेरजों औ माखासे नखरनि बुस्थुफोरखौ नुनो थाङो औ नंगौ
माने गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि मानसि लोगो मोनो गुबुन जायगाफ्राव बोरै बोरै गुबुन जायगा नि जिहेतु मामा मा होनो इखौ ट्रेडिसनेल जिहेतु बायदिसिना रोखोमनि माने जाद जाद माने किसुमान किसुमान बुस्थुनि जोङो माखासे माने माबाफोरखौ मोननो हायो आरो सोलोंथाइ बो मोननो हायो जोङो बेरायनायनि गेजेरजों दावबायनाय होनोब्ला आं माने गोजानाव दावबायाख थेवब्लाबो बिदिनो खाथि खाला माखासे जायगाफ्राव माने मोननै मोनथामसो जायगा दावबायबाय
औ नंगौ मोजां मोनदों माखासे जायगा दावबायनानै औ बिदिनो मोननैसो नाम मख'नानै बुंनोसै नङा होनबा औ नंगौ
ओरैनो दावबायनायाथ' आङो बारा गोजान गोजान दावबायाखै ओरैनो बाइकजोंनो आं दावबायफेरबाय ओरैनो मा होनो बेखौ अरुणाचल होनो मोनसे जायगायाव खनसे थांखांबाय आं औ उननाचलाव थांनानै माने गोसोखौ ओरैबायद मोजां मोनबोदों नोंथां माने माखासे माने हजों थांनायनिफ्राय माने लामानिफ्रायनो मोनलांदों बे माने ओरै अरुणाचलनिफ्राय हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैफ्रा माने बिराद
औ मोजां बुस्थु
आरो ओरै अरुणाचल दावखोलाङोबा
बा औ हाग्रा बंग्रा माने इदिनो दंफां- लाइफां लामाफ्रा माने औ फिसाब्लाबो माने हाजो जायगानि लामा ना औ नंगौ नंगौ माने समायना रमायना आरो लामाफ्रा औ
आरो जिहेथु बिसोरनि माखासे फेस्टिभेल जायो ट्रेडिसनेल
बिसोरनि माखासे ट्रेडिसनेलफोरखौ बेवहाय नुनो मोनो एम्फ्राय औ नंगौ माखासे मोसानायऔ नंगौ नंनौ आरो माखासे मा होनो बिसिनिऔ जिहेतु
ओ जेब्ला जोंनि बर' जुलि जायोना हाबा जेहेथु माने बिस
औ नि हाबाफ्राव बोरै बोरै सोलियो बेफोरखौबो औ माखासे नुबोदों औ मोजां नांदों आरो आरो औ बोजाय हाजो जायगा नालाय औ बेरायनो मोजां
दावबायनो मोजां माने गोसोखो मोनो मोजां नाङो जिहेथु बै दावबाय बाय थांनानै ओरैबायदि मोजां मोनहैदों माने एसेबां गोजौसिन दावखोयो माने ओरैबादि जायगाया गुसु माखासे जायगाफ्राव बरफ गोलैनायबो लोगो मोनो आरो जेसेबांसिम गोजौसिन गोन माने दंफां- लाइफांफ्रा एसे
एसे खम जालाङो ओ बरफ मेला नुनो थाङो माखासे जायगाफ्रावथ' माने अन्थाइजों औ
खौ नुनो मोनो माने मोजां नांदों आरो ओरैजाय दावबायहैनानै
औ
आरो बिदिनो मोनसे जायगा बेरायफांबावबाय आङो
औ
ओ जायखो होनो वे वेस्ट कार्बि आंलं वेस्ट कार्बि आंलं होनोबा जोंना ओरैजाय जोङो दब'खानिफ्राय ओरै केर'नि जानानै जों थाङो। ओरैजाय थाङोब्लाबो माने लामाया फर लाइन नङाब्लाबो माने लाइन ओरैबायदि मोजां आरो सिगां माने लामाया गाज्रिमोन जाहैदों दाथ' माने लामाया ओरैबायदि मोजां जाबाय माखासे आरो टुरिस्टफोर थांग्रा जिहेथु बेरायग्रा जायगाफोरखौ मे माखासे देब हजोंबो लामायाव ओरै
लामायाव ओरैजाय मोनलाङो खखा दै औ औ बेयाव गोबां दावबायारिफोर थाङो औ
माखासे मानसिफोर बेरायहैयो सोरबा लावखार ओंखाम जाहैयो सोरबा दुगैनो थाङो खाथ थिनि गोजाननि माने गोबां माने सुबुंफोर बेयाव थाङो आरो
औ नंगौ सोरबाया ओरैनो इनजय खालामनो औ नंगौ औ औ
लोगोफोरजों बेरायहैयो सोरबाया हारसिंबो थाङो मालाबा बिदिनो थाङै थाङै लामाफ्राव बिदिनो दंफांफोर बिराद दङ' खुसेर बागान बिराद लोगो मोनलाङो
औ नंगौ गिदिर गिदिर खुसेर बागान
आरो जोंनि फेमास मोनसे फेक्टरि जिहेथु जोंनि ओ
औ औ नांगौ माने ओरैजाय थाङोबा जों बे फेक्ट'रिखौबो जों नुलांनो मोनो औ औ औ
आरो थांथारै थांथारै थांनानै मोनहैयो बेयावनो गल फिल्ड होननाय मोनसे मोनहैयो जिहेतु फिला माने ओरैबादि गिदिर फिल जेराव माने फेलकन फेस्टिभेल होनो मोनसे फेस्टिभेल बिराद गिदिर जायो दि सेम्बर मासाव जायो बियो
औ नंगौ ओ नंगौ नं औ औ
आरो प्रग्रामफ्राव गिदिर गिदिर सिंगारफोर लाबोयो गिदिर गिदिर माबाफोर लाबोयो जेरै ओ माखासे बिराद गिदिर गिदिर सिंगारफोर लाबोयो
माने बलिउडनि सिंगारफोरखौ बेयाव लाबोयो आरो औ नंगौ
बेफ्राव माने बलिउडनि सिंगारफोरखौबो गान खननाय नुनो मोनो आरो दाब दाब जायगा
दाब जायगानि गोबां मानसिबो बेरायहैयो जायगाया ओरैबायदि मोजां माने बिलो गिदिर गिदिर दङ औ दै जमा जानानै थानाय दैयाबो ओरैबायदि साफा माने ओ दैया माने खाालारा माने एसे बेलेग औ नंगौ
कालारा एसे माने ब्लु टाइपनि माने सिङावबो
दै सिङावबो दैनि सिङाव मा दंस नुबोजोबो आरो औ औ
दैयाबो साफा मोजां जायगाफ्रा बेरायनो आरो बारा गुसु गुसु ओरैबायदि बार बारो
एरै बार बारो औ।
माने नै दा गरम बोथोरावबो जोंखौ बेयाव थानो हायाना माने बिसि। सिनिथिंजायै माने ओरैबायदि माने गरम माने बाबो माने।
माने।
बिलोनि दैनि बारा गुसु खालामजोबो आरो माने।
औ।
जायगाया मोजां थानो ओरैबायदि माने टाइम स्पेन्ड खालामनो थाखाय बिराद मोजां आरो माखासे टेनसनफोरखौ बाव।
आसा औ औ नंगौ दा नोंथाङा रायमनानानै।
आव थांखांबाय ना।
औ नोंथां दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ। औ। ओ औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां फोरमायना होबाय माने गोजोन्नाय थाबाय। औ औ औ।
दे होमबा जों बेयावनो उनाव लो।